हेल' नोंथां
औ नोंथाङा खोनादों
औ खोनादों ।
नोंथाङा फ्रि दङ
औ दङ
आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन
नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों
आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन दे
आयदायानो जादों दानाय लुनाय नोंथां
औ
दा नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव माबोरै दायो लुयो बिनि सोमोन्दै सोमोन्दै फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां दा दानाय लुनायनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय हिसान दानि से आंहा एसेबां माने माने मिथिनाया एसे खम अब्लाबो
औ
केसोल माबोरै माइखौ नोंथांनो फोरमायनोसै ओ खुन्दुं लुनायनिफ्राय नोंथां एसे फरायनोसै। दा खुन हलाइनायनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जोंना जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो ओ जा इन्दी हि जेरैहाय ओमफ्राय इन्दिनिसानि फिथोरनिफ्राय एरिहि लुनानै खौ बहनाय हि दानायखौ नुनो मोनो आरो दा बिदि इन्दि खुन्दुंखौ थाख्रि लु माबोरै लुयो होनोब्ला गिबियावनो थावख्रि लुनो थाखाय जोंना ओ फिथोब आगसा फि फिसियो जोंनि ओनसोलाव जोबोद बिनि आगसा फिसिनायनि जा फिथोब स्टेबखौनो गिबियावनो गुफुर हि एबा मोजां हि मोनसेयाव थफ्ला खानानै फिथोबखौ सेरसे एबा सेरनै जेसेबांनि हायो बेखिनिखौ जों मोनसे थफ्ला खानानै बे दै होनानै जोङो घट भुथानि थाखाय रुनाय जायो बेखौ रुनाय समाव जोङो हि सुनाय एबा एल'बेरा दंफां जा दङ बेखौ होनानै एबा खारै साबोनखौ होनानै जोङो रुयो बेखौ मानो होयो होनोब्ला फिथोबा मोजां साफा जानायनि थाखाय आखाइ एबा मोजां गुरै खुन्दुङा मोजां ओंखारनायनि थाखाय जोङो बेखौ होनाय जायो आरो नोंथां। बेदि नै घन्टा रुखांनायनि उनाव बेखौ जों जेब्ला गुसु जायो अब्ला जोङो बेखौ बोखाङो बोखाङो। होननानै जोङो बेखौ दै गुसेयाव गामला एबा बाल्थिं बायदिसिना मोनसे जिनिसाव लानानै बेखौ जोङो गुसु जाबोला आसि थाइैजों आखाइ थाइनैजों जोंखौ फिथा बायदि हाय गुवारै बानायगोन बिदि बानायनायनि उनाव ओ जोङो
जोङो बेखौ जोंनि न'खरनि जा इन्जुर दङ बे इन्जुराव जोङो ओ बेखौ खौ मोजाङैनो सिथाबनानै दोनो आरो बेखौ सिथापना दोनखां जेब्ला रानो बियो बेखौ जोङो आथिखालाव जेरैहाय आखायजोंनो बांसिनखौ सावख्रि लुनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि समावहाय बिदि आखाइजों थावख्रि लुनायखौ बांसिन खम नुनो मोनो अब्लाबो दानि समाव बांसिनानो समनि आंखालनि थाखाय एबा राङारि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय बांसिनानो मेसिनारि बायदिसिनाखौ बाहाय बाहायनानै ओ सुंफुंनानै आखाइजों दा बेखौ एसे दोनथ'नानै मेसिनारि बायदिसिनाजों दानायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां। जोंनि ओनसोलावबो अब्लाबो जोंनि ओनसोलाव बिदि आखाइजों थावख्रि लुनायजों बेसेनो जा मेसिनारि बायदिसिना जों लुनाय हुदाया जोंनि ओनसोलाव दङ बेजोंनो ओ जोंनि ओनसोलाव थावाख्रिखौ लुयो मेसिनजों लुनो थाखाय जोङो बिदि गोरानै सिथाबना दोनो। लुयो बे गोरानाव गोरनि सिथारनायखौ जोङो बेखौ मेसिनाव हाय सोनानै आखाइजों बिदि बे फिथा बायदि बानायनिफ्राय हगार हगार हरबाय थानांगोन आरो बिदि नाथाय आखाइ आं जेरैहाय मोनसे मोनसे बिदि बख'नानै फाखो होनानै बेखौ बानायो नाथाय ओ मेसिन जे आलादा मिनिया थब समनि थाखाय जायो आरो नोंथां। लोगोसे दा बुंनो थाङोब्ला आखाइजों जाथावख्रिनाय बिनि फाखुआ एसे मोजां नाङो एबा गुन्दुङा जोंना मोज जांसिन जायो आरो नोंङाथाय मिचिनारियाबो मोजां जायो नाथाय मोजाङै ओ खुन्दुं खौ दानो रोंनांगान आरो बिदि दानायनि उनाव जोंहा जेरैहाय जोंना गासैनिबो न'खराव हिसानखौ जोङो बांसिनै न'खरावनो नुनो मोन नङा होमबा नोंथां आ बे हिसाब ओ जोंना जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो जेरैहाय दानि समाव थ ओ मिचिननि ओ हिसान जेरैहाय जेकारनि मिसिंनि हिसान लोगोसेनो जाहाय ओ जेर हाय मैना हिसार बिदि बायदिसिना ओंखारदों बेफोरखौबो जोंनि ओनोलाव बेफोरजों बो दानाय लुनो लोगोसे जोंना ओ जेरै हाय गोदोनि फैनो दाबोनो थाथिखाल बेफोरजोंबो दानायखौ नुनो मोनो बे दानायखौ मा मा दायो जेरैहाय बिहान फालि आर'नाइ फास्रा आ रेगे रेगां बिदिखौ जोंनि ओनसोलाव दानाय नुयो एबा दानाय होयो आरो बिदि दा थानाय समाव जोंना जेरै हाय उम एसे सम सिगांसो आं नोंथांनो फोरमायनाय जा आ इन्दिनि खुदुं फोराव जोंना मिथिंगानिफाय मोननाय ओ गाब होयो जेरैहाय मिथिंगानि बे मोननाय होनोब्ला जेरैहाय ओ फालें बिलाइ जानाय फालें मैगं बिलाइनिफाय जोङो गोथां गाबनि ओ गाबखौ मोनो लोगोसे जोङो थालिर बिलाइनिफ्रायबो ओ गोथां गाबखौ मोनो जबा बिबारनिफाय आरो जोङो निला दा गाबनिखौ मोनो आरो नोंथां बिदिनो बायदिसिना जोङो मिथिंगानिफ्राय हांथिंनानै गाबखौ हैयो आ आरो बिदिनो जोंनि ओनसोलाव ओ खुन्दुंखौ ओ लुयो लोगोसे दानाय होहोलौनायाव बिदिनो लुयो आरो नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै बिदि खुन्दुं लुनाय हुदाया दङ ना गैया एबा माबोरै खुन्दुंखौ एबा हिसान दायो एबा बा मा मा हि दायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
बाव हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव नोंथांमोननि बायदिनो जिखौ दानाय जायो नाथाय इन्दिनि जिखौ दानाय नुवा जोंनिखो नुयो होनबा खालि माइदि दखना आरो मास राइस होननाय बेखौ नुयो आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे हौवाफोरनि गानग्रा गामसा आरो बर'निनो लाग्रा आर'नाइ आरोबाव बिहु फालि बेफोरखौबो नुयो नाथाय इन्दि दानाय बेखौसो नुला आरो बेफोराव जोंनि ओनसोलखै गोदोनि बायदियैनो दंफांनि नङाबा गय बिफांनिफाय दाननानै लानाय सालखुन्था बेफोरखौनो बाहायनाय नुयो गोदान मुगानि जि मिचिन बेफोरखौ नुवा आरो नोंथां
औ
गोदोनि बायदियैनो सोलिबोनाय जि सालखुन्था बेनो सोलिबोगासिनो आरो जोंनि ओनसोलाव बेनि अनगायैबो जि दानायाव गोबां आगजुफोर नांगौ नालाय बेबो गोदोनि बायदियैनो सोलिबोगासिनो औवाजों बानायनाय आरो दंफांजों बानायनाय बेनो आरो नो नोंथा जोंना द खना दानायनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला माखासे खुन्दुंनि गोनांथि जानायखौ बाजारनिफाय लाबोनाय नुयो आरो बाजारनिफाय लाबोखांनायनि उनावसो जोंना जेेन्थेर जों आरो समफ्लायाव मोनफा मोनफा थुना लायो थुना लाखांनि उन लाखांनायनि उनावसो जोंना गुवार आरो गोलाव जायगा बासिनानै लानानै सोंग्रोयो आरो नोंथां बिदिनो सोंना लाखांनायनि उनाव जोंना माखासे आइजोफोरा ज' लोगो नांनानै थुननाय होनाय मोनसे हाबा दं नालाय बेखौ मावग्रोयो आरो बिदिनो बेखौ मावखांनायनि उनावसो जोंना न'आव थिखो फैयो आरो इसानसालियाव बिदि थि खोखांनायनि उनावसो जोंना दखनानि महर नङाबा गामसानि महर नङाबा आर'नाय बिहुफालि बेखौ महर होनो हायो आरो सिगाङावनो जि नोङो दख'ना दायोना आर'नाइ दायो ना गामसा दायो बिनि महरखौ बानायना लाखायो नालाय नोंथां दखनानि बागै आरोबाव बुंनो थाङोब्ला जोंना दख'नाखौ मोनसेल' आगरजों दायोब्ला समायना नुवा नालाय गोबां गुबुन गुबुन गाबनि खुन्दुं लानानै दानायखौबो नुनो मोनो। बिदिनो जोंना आरोबाव समायसिन होनो थाखाय आगरबो होनाय नुयो आगरनि फारसे बुंनो था थाङोब्ला जोंना गोदोनि सोलिबोनाय आगरा आगर गुबै फारौ मेगन आरो खांखिलर आ खर दाउसा मोख्रेब आरो। नाथाय दा जोंनि ओनसोलखौ बे गोदोनि आगरनि अनगायैबो माखासे गुबुन गुबुन रोखोमनि गावनि गोसो बायदि आगर होनानै दख'नाखौ दानायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ ।
बेनि अनगायैबो गामसा दानायनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंना गामसा दानायाव गुवारा बान्द्राय नाङा आरो गोलावआबो बांद्राय गोनांथि जाया।
औ।
जोंनायो एसे गुवार आरो इसे गोलावबानो जायो मानो होनोब्ला गामसानि गु वारा गुसेबसिन जायो आरो गोलावआबो खान्दासिन जायो। गामसानि गाबनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंना गोथां गुफुर आव जा बेफोरखौनो बुंनो हायो आरो गामसानि आगरनि फारसे बुंनो थां सानोब्ला हाजो आगरानो गुबै। हाजो आगर आगरखौनो जोंना गोदो गोदायनिफायनो गामसायाव होबोगासिनो नालाय नोंथां।
औ।
आरो बेनि अनगायैबो आर'नाइनि फारसे बुंनो थाङोब्ला आर'नाइ सोंनायावबो जोंना बांद्राय जाय गानि गोनांथि जाया मानो होनोब्ला आर'नाइयाबो गुसेब जायो। आरो गोलावाबो बांद्राय गोलाव जाया। आर'नाइयाथ' जोंनि मोनसे सिनायथि नेरसोन नालाय बेनिखायनो जोङो आर'नाइनि आ गरखौबो जोङो गुबुन होनो हाया हाजो आगरनि अनगायै आरो नोंथां। बे हाजो आगरखौ होन नानैनो जोंनि ओनसोलखैबो आर'नाइखौ दागासिनो दं। जाय दासिमबो नुनो मोनो आरो नोंथां। नाथाय इन्दि सिनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलखै इन्दि सि दानायखौ नुनो मोना।
औ।
बिदिनो दख'ना जेरै मास राइस, माइदि, बेफोरखौल' नुयो आरो नोंथां गामसानि फारसे बुंनो थाङोब्लाबो जोंना गामसाखौबो बिदि नो नुनो मोनो दख'नाखौ जेरै दायो माइदिनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना सिगाङावनो बाजारनिफ्राय नों मोजां मोननाय नङाब्ला जायखि जाया गाबनि खुन्दुं लाबोखानायखौ जोंना ओंखामजों रुनानै ला ग्रोयो आरो नोंथां ओंखामजों जेब्ला रुनानै लायो बेनि उनाव जोंना मोनफा-मोनफा बोखांनानै सान्दुङाव फोरानो आरो नोंथां सान्दुङाव फोरानखांनायनि उनावसो जोंना जेब्ला गोरान जागोन ना बेनि उनाव आरोबाव जेेनथेराव फमफ्ला लानानै थुननांगौ आरो नोंथां थुनखांनायनि उनावसो जोंना दानो नङाबा सिगाङावनो सोंग्रोनांगौ नालाय सोंनो हायो आरो नोंथां
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंहा समावबोनानै बिदिब्लाोंनि यदाखौ बेखि खिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ दोनथ'नो हासिगोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
गोजोन्थों